औ खोनादों
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दोंङो?
आं दा जनानै दङ।
सावरायनो होनना सानदोंमोन
औ हागोन
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागोन ना नोंसोरनि हालामावहाय बैसागु फोरबोखौ माबोरैहाय फालियो मा मा मायथाइनिफ्राय जागायजेनो बेफोर गासैखौबो नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन जोंनि हालामाव बैसागुखौ फार्स्टआवनो मोसौ थुखैनायजों जागायो
औ नंगौ
बेनिफ्राय
बैसागुनि से खालारनिफ्राय जोंनि हालामाव मोसा मोसायो बैसागु
औ
बिदिनो जोंनि हालामाव बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालियो
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांमोननि हालामाव रंजालि बैसागुखौ माबायदि फालियो।
औ आङो दा नोंथांनि सोंथि जोंनायनि हिसाबै आङो जोंनि हालामावहाय बैसागुखौ माबोरैहाय फालियो आं बेखौ फोरमायथिनो आखायाव लाबाय नोंथां ओ जोंनि हालामावहाय गिबियावनो जोङो सैथ्र दान नि जोबथा खालार खालि जोङो मोसौ बैसागु फालियो ओ मोसौ बैसागुखौ जोङो माबोरैहाय फालियो होनोब्ला ओ गिबियावनो जोङो फुङावहाय ओ दुगैस्रां लोबस्रां लोबनानै मोसौनि गं एबा ओ आसुगुराव गिबियावहायनो जोङो थाव फुननानै होयो थाव फुनखांनायनि उनावहाय जोङो हानानै दोनखानाय ओ देग्लि लथि बिलाइ थाराय गाज्लि फान्थाव माइब्रा माइरं पानिलाव हालदै बा बायदिसिनाखौ जोङो माला सुयो माला सुखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ फोसौनानै एबा न'खरनि ओ बाख्रि बाथौ थानसालियाव जोङो आलायनानै दोनो आलायनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो गानहोखांना मोसौखौ ओ फुख्रि एबा न'नि ओ फख्रिफोरावहाय जोङो थुखैनो लाङो थुखैखांनानै थुखैखांनानै लानानै जोङो ओ मोसौखौाहाय दुब्लि फारसे होनानै लाबोयो दुब्लि फारसे लाबोनायाव जोङो हाखानानै दोननो दिग्लि लथि बायदिसिनाखौ सारनानै ओ मोनसे सल' खनो बे सल'आनो जादों जोंना ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर होननानै जोंनिखि बेबायदिनो सल' खननानै मोसौखौहाय लाबोयो मोसौखौ लाबोखांनानै जोङो मोनाबिलि समावहाय गलिबखौ साफा सुफा खालामखांनानै जोङोहाय ओ मोसौनि गोदान फागा खौ सोलाय गोजाम भागा खौ सोलायनानै गोदान भागा होनाय जायो नोंथां ओ बे फागाखौ होखांनानै जोङो बेवहायहाय लाइजौ लाइ गांसे होनानै, गय जरा, फाथै जरा होनानै बुद प्रसाद होनानै जोङो ओ फुजिनाय जायो नोंथां बेनि नै थि सान सेथि सानखालि जोङो बैसा गुनि सेथि सानावहाय जोङो दुगैस्रां लोबस्रांलायनानै ओ न'खरनि बाथौ थानसालियाव जोङो ओ फुजा होयो फुजा होखांनाय जोङो ओ गिबियावनो गेदोर गोलावफोरखौ खुलुमो खुलुमखांनायनि उनाव गामियाव ओ खुलुमो खुलुमखांनानै जोङोहाय बेबायदिनो नैथि सानखालि जोङो बैसागु रंजायो आरोना नोंथां बिदिनो गामिनि ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बोराय बुरिफोर गासैबो लोगो नांनानै जोङो खाम जथा सिफुं लानानै बेबायदिनो बैसागु मागिनो ओंखारलाङो नोंथां बैसागु मागिनाया जोंना स्नि सान जायो नोंथां जोंनिखै स्नि सान मोसायो बेनि उनाव जोङो मोसाखांनानै ओ बेबायदिनो मोसानायनि जिखिनि रां एबा माइरं मोनबोयो बेखौनो ज' जानानै जोङो गामियावहाय लानदां फोथाराव एबा लानदां थावनि नागिरनानै जोङो बेयाव लावखार ओंखाम जायो आरोना नोंथां लावखार ओंखामाव जोङो जयैनो जायो लावखार ओंखाम जाखांनानै जोङो बैसागोनि जोबनाय थिंहाय जोंनि हालामावहाय गारजा फुजाबो होनाय जायो नोंथाङाथ' मिथिखागौ गारजा फुजा होनोब्ला माखौ होनो औ बेबायदिनो जोङो गारजा। फुजाखौ माबोरै होयो होनोब्ला ओ गामिनि गाहाय दौरि या जोंनिया गिबियावहाय ओ गामियाव मायबाफोर भुल गोरोन्थि एबा सुवा सुथि जाफ्लांदों नामा बेफोरखौ नायग्रोयो नायखांनानै जोङो जानाय दोङोबोला बिसोरनि न'खराव थांनानै फोस्राबग्रोनो होयो फोस्रांखांनायनि उनावहाय जोङो गावबा गाव न'खरावबो फोस्रांनानै बेबाय दिनो गामिनि दौरिया थानसालियाव थांनानै फोस्रांग्रोयो फोस्रांखांनायनि उनावहाय जोङो गामिनि रायजो राजाया जयैनो थांनानै ओ खुलुमहैयो खुलुमखांनानै बेबायदिनो गामिनि दौरियाहाय न' न' फैनानै गोथार दै थार लानानै थुलुनसि बिलाइ गांसे लानानै, माइरं गरबा, जाथ्रा सि बिलाइ लानानै बेबायदिनो न'खर न'खर सारो जाहाथे ओ जोंनि न'खरावहाय जादला लोंला सुवा सुथि जाद जाफ्लांबायदोंब्ला बेफोरो स्रां थां थों होननानै दौरिफोरा न' न' सारफैयो आरोना नोंथां। नोंथांमोननिखैबो बेबायदि फुजाफोरखौ फोरबोखौ होयो नामा नोंथां? नोंथाङा आंनो
होयो नोंथां। ओम जोंनि हालामावबो बेफोरदिनो नोंथाङा दा जाबाथ्रा आंनो फोरमायलांदों। बेफोरदिनो बेफोरदिनो ओम बैसागुखौ गाजा गोमजा फालिखांनानै एबा मोसाखांनानै बेयाव गामिनि सुबुंफोरा ओ माइरं रां रु फा हरनायखौ ओ जमा दोनथुमनानै ओम जोंनि हालामनि गासैबो रायजो राजाफोरा जमायै गाजा गोमजायै
औ नंगौ नोंथां।
आङो नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों नोंथाङा खोनथानो हागोन ना?
औ हागोन
ओ आथिखाल मुगायाव जोङो गोबां नुनो मोनो दानि मुगाहाय ओ बिदिनो बैसागुनि ओ गिबि नोङाबा जोङो स्नि सान जानायनि उनावहाय ओ गोबां जायगायावनो जोङो बैसागु फांसन खुंनायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि हालामावबो बेबायदि फांसनफोरखौ खुङो नामा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ खुङो जोंनि हालामाव ओम बैसागोनि से खालारनिफ्राय फांसन खौ खुङो बेवहाय जोंनि हालामनि गास हेबो सुबुंफोरा हेफाजाब हो होलायो ओम बिनिफ्राय ओ जोंनि हालामनि गासैबो गथ' ग गथाइ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' ज' ज' जाय रंजायो। बेवहाय जों मोसानाय बादाय लायनाय सल' खननाय बादाय लायनाय गेलेनाय बादाय लायनाय बेफोर बिदि होयो।
औ नंगौ।
बेनि उनाव जों बे फालिनायजों लोगोसे आरो जोंनि हालामनि गासैबो सुबुंफोर आबौ आबै बिदा फंबा बिब' बिनानाव गासैबो जयैनो ओ बैसागुखौ फालिनायजों लोगोसे जयैनो बेहाय बिब्दिनो खाना जानाय बायदि जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ। बेनिफ्राय बिब्दिनो जों जोंनि हालामाव फांसनखौ खुंलांनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि जाबो बिब्दि फांसन खुंनाय जायो नामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि बिथिंजायबो ओ फांसनखौ बैसागु फांसनखौ खुंनाय जायो बेबायदिनो जोङो बैसागुनि नै खालार बा जोङो बैसागुनि स्नि खालार जानाय लोगो लोगोनो जोङो गामि गामि बैसागु। फांसन खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनि हालामथिंबो बैसागोनि स्नि खालार खालि जोङो बैसागु बिदाय फोरबोखौ जोङो खुंनाय जायो बेयावहाय जोङो माबोरैहाय खुङो होनोब्ला बेबायदिनो गामिनि मानसिफोराहाय ज' लोगो नांलायनानै जोङो बेयाव बैसागु फांसन खुंनाय जायो जेरावहाय जोङो गामिनि गथ'फोरखौ लानानै जोङो गिबि सानखालिहाय बेबायदिनो खेला दुला होयो खेला दुला होखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बेबायदि बिदिनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि संनाय बादायलायनायफोरबो होयो ना गुरनाय बादायलायनायफोरबो होयो बेफोरखौ ओ होखांनायनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो दुब्लि फोथार गंसे लांदां जायगायावहाय दंफां फांसे गायो दंफां फांसे गायखांनायनि उनाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन हालामनिफ्राय बादायारिफोर फैयो बेवहाय बादायारिफोरा बादाय फैयो जेरैहाय बैसागु खुगा मेथाइ। खननानै बेबायदिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि दामग्रा देग्राखौ लानानै खुगा मेथाइ खननानै बे ओ फांसनावहाय मोसाफैयो बेबायदिनो बेवहाय नैथि बान्था सेथि बान्था थामथि बान्था हिसाबै जोङो लानाय जायो आरोना नोंथां जोंनिथिंजाय। बेबायदिनो जोङो। बर'नि दोरोङारि दामग्रा देग्रा खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरखौ लानानै जोंनि बिखि बैसागु फांसनखौ खुंनाय जायोन आरो नोंथां।
औ।
बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जोब्बाय दा। नोंथांजों सावराय रायनानै जोबोद मोजां मोनदों।
औ नोंथां।
थाबाय नोंथांनिसिम।
औ बिब्दिब्ला जोङो फोजोबनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां।
औ।